औ खोनादों ना आं खोनादों गिन्न्दू हेल' नोंना नेटवार्क प्रब्लेम नामा
हेलौ
औ आं खोनादों नोंना नेटवारर्क प्रब्लेम नामाथाय अ दे बुंलाय आ दे बुं
औ
मानि सायाव सावरायनो
अ माहोनोथाय नोंथां
नोंनि
माबोरै दंं दासानदै? सावरायनोसै
औ औ मोजां मोजां मोजां औ मोजां
नों नेट टर थानाय जायगायाव थांबा मोजां जागोन नामा नेटवर्क नाङाखै
बर्रनि खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय दे औ खोनादों दे खोनादों खोनादों मानो बिदि जादों
औ
औ औ खोनादों दे बुंदो दे
बुंलाय अ अ नोंथाङा बुंलााय मा मा ओंक्रिफोरखौ जानानै मोजां मोनो बर'नि
अ आंथ' बर'नि फुद होनना बुङोबा आङो अनला ओंख्रि ओंख्रि आं बिराद मोजांमोनो औ औ खोनादों आंनिखौ खोनादों दा आंनि आंनिखौ खोनादों दा नों स्रां ना औ आङो बर'नि जानाय होननानै बुङोब्ला आङो अनला ओंख्रि ओ सबाय ओंख्रि, नारजि अमा बेदर जों नारजि
उम
बेखौ आं गोथाव मोनो आरो रदे खोनादों दा दाथ थ' खोनादोंना? अ बर'नि जा नाय होननानै बुङोब्ला आङो नारजि, अनला ओंख्रि, सबाइ ओंख्रि ओंख्रि सबायाइजों दाउजों आरो अमााजों जों नारजिजों बेखौ आं बिराद गोथाव मोनो आरो बेजों लोगोसे बे माने ना ओइ नाजों जे माबायो ओइ मा होनो बेखौ हांनानै जे ना गोथांखौ हां मस्ला मस्लि होनानै थालिर बिलाइजों जे हाङो हांनानै जे मोनसे ना बाथोन जे बानायो अ अ मेनाय नेनाय बेखौ बिराद गोथाव मोनो आरो आं जानो औ ओमफ्राय नोंलाय माबायदिखौ मोजां मोनो?
आंबोथ' ओ बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला सबाय साम' आरो अमा अनला ओ बिदिखौ मोजां मोनो आरो
ओओ सबायाइाथ' फेभ्रेट आंनि सबाय जों बाय माबाजों ओ साम'जों
औ औ नोंथाङालाय संनो रोंगौना रोङा? सबाय साम'खौल
आङो सबायखौ संनो रोंगौ नाथाय आं साम'खौ माने रोंनाया रोंगौ बिदि संबाय थाफेराखै आरो फंबाय बिदि दाननाय मानाय बहुद टाइम नांगौ जायो नालाय आङो बांद्राय माने संनो बिदि मोनाखै आरो ओरैनो न फ्राव संबाथाय आङो ना संफानाय मा फानायफोराव आं बाहागो लानो मोन्दों आरो बे अनलाफोरखौ मोजाङै रोङो अनला आरो बे गुबुन माबा नारजि बेफोर खो आं
अनलानि अनलाखौ आङो आङो साम' खौ संफेरदों
माबायदि प्रसेसा फार्स्टनिफ्राय दालाय
अ साम'आ साम'खौ माने फार्स्टावनो जोङो ओइ दाखोनफोरफोरखौ गारना लानांबाय
ओ ओ
दाखोनफोरखौ गारनानै बे उनजोआ जों खिथुखै बाय दानबाय एसे एसे दाननानै ओमफ्राय साफ फायै सुनांगौ जेनेबा हा हाबना थायो नालायथ' साफायैनो सुबाय बिदिनो खोनादोंना
औ खोनादों बुं
साफायनो सुबाय ओमफाय बिदिनो फास थाव साराय लाबाय बेयाव थाव होबाय पियास होबाय ओमफाय उनाव बान बेफोरखौ होबाय आरो होनानै ओमफ्राय साम'खौ होनानै फ्राय बानायबाय एसे मोजाङैनो एव संख्रि होबाय ओमफ्राय उनाव बे फारसेथिंजाय आरो सबाइखौ मा होनो रुनानै लाग्रोबाय
बेनिफ्राय उनाव बे रुनानै एसे मा होनो गेब्लेबायना होमबानिया माने बेखौ गेब्लेनाय सबायाइखौ बेयाव साम'आव होबाय आरो होनानै बिदिनो खारै एसे होनानै एसे मोजाङै फोमोनबानो जाबाय आरो बिदिनो सङो आङो औ
जों माजों जाजाबावो बे माबाया ओ सामआ
सामआथ राङालावदोबो जायो जोगोनार जोगोनार औ औ औ जोगोनार जोंबो जाजायो ओमफ्राय बेयाव अ आलुफोरजोंबो जानाय नुदों आरो आङो माने अ मनिपुरि सासे लोगो दंमोन ना आंना बेयो माने आलुजों बानायोमोन मोजाङानो जायो
अ‌ बे मा मा ओ बे सामुआ मा मा सामखौ जायो नोंस नोंसिनि ओनोलाव मा मा
अ सामु औ नामाथ‌ ओ सामु गुसुंआ
ओ
अ साम गुसुंखौ जायो ओमफ्राय गोलावखौ जायो बेनिफ्राय ऐ दाब्ला दाब्ला थायोना साम खौहाय ना मा होनो अ इखौ जेनेबा जोंनि जायगायाव एसेबां जाया किन्थु आंनि सासे लोगो दंमोन आरो बेे माने जायो खोन्थादों ओमफ्राय सानसेखालि माने जादोंबो आरो मोजाङानो मोनदों जानानै
ओ बे साम लदायखौलाय जाय़ना जाया गिदिर मोनसे साम दं जे ओ मोननो थाङा बेखौ बांसिन एवनानै जायोना सामु लादायखौ अ आं उन्दै उन्दै ब्ला आं मोनजादों आरो बेखौ गोदो उन्दै उन्दैयाव नुसोगारोमोन दुब्लियाव दुब्लि हाखरफोराव थायोमोन बे सामुलादाय गिदिरा खिन्थु दानिया नुनो थांला दुब्लिफ्रावबो गैया सामु खौनो नुनो थांला
नोंसोरनि ओनसोलावलाय ओ दैमाफोराव साम'फोरखौ मोनो ना मोना? दैमाफोर दंबा
दा बिराद खमसै जोंनिथिं जोंनिथिं माने बिराद खमसै साम'निफ्राय होन आरो जों गोदो बे खा खां ख्लााना आरिना बिदि ना एखदम बेलेग बेलेग सिंग्रा ना बिदि बोथिया ना बिदि एखदम आलदा आलदा मा रोखोमनि जोङो ना नुनो मोनोमोनना गोदो
औ औ
बेफोर नाफोरा जोंनिजों माने दा गैला आरो बे आ खांख्ला ना आरि ना थ' एखदम नुनोनो थांला सिंग्रा नाखौ माफा माबफै नु म फा मानै नुयो खिन्थु बे खुगा गोलााव गोलाव जिथु खांख्ला ना होनो गोदो माने आथि थिङाव आथिङाव बे माबा जाबाथाय थै जमा जाबाथाय मोदोमाव बिगुरियाव मा होनो माबा आसि गोथां जानाय माबा जानाय होनोमोन नालाय बे खांख्ला नानि बे खुगानि सुजों बेखौ एरख'योमोन ना गावनानै एरोमोन ना बे नाखौ माने जोंनिथिं एखदम नुखाला आरो नों हा खराव होन नोङो दंग'फ्राव होन दैमाफ्राव होन एकदम बे नाखौ नुनो थांला आरो
औ औ
फोरखौ एभेलेबेल नुयोमोन आरो बे ना थुरि ना थुरि दं बे ना थुरिखौबो जों नुनो थांला आरो जोंनिजाय बेनोसै बायनाय बे सालानि नायानो सै रौ ना बिदिनो न' हाखराव फिला बायनाय बे नाफोरखौल'सो मोनसै आरोना। बे गोदोनि बेफोरो आलदा आलदा रोखोमनि नाखौ जोंथिं एखदम मोनला गोमालांजोबबाय। नोंसिथिं मोनोना दाब बो बे
जोंनिथिंबो नुनो थांलायानदे दानिया। दानिया गैला गोदोथ' गोबां खांख्राइ औ खांख्राइ फोरबो मोनोमोन आरो बिदिनो औ दानियाथ' मोननो नो थांला
एवना जानो बिराद मोजांमोन बेफोर नाफ्रा खांख्ला ना आरि ना बेफोरो। थुरिना बे बेफोर एवनानै जानो बिराद गोथाव जायोमोन आरो। मोनसो गारोमोन गिदिर गिदिर मोनोमोन आरो मोनसे जाथोनि ना मोनबावोना बे गोलावा आ मा ना होनोमोन अ अ बामि बे बेखौबो मोननो थांला। बे बोरैबा दांफ्लांबा आखाइयानो बौलांलाङो जे। बे बे नाखौबो जोंनिथिं ए दम मोननो थांला आरो।
औ
बिराद खमसै आरो बेफोरखौ जा गोदो मानसिफ्रा हाखर बिलोफ्राव दंग'फ्राव दैमाफोराव माबा फल'जों बा जेजों ना सारनानै मोनोमोन आरो मानसिफ्रा। दाथ' बिदि मोननोनो थांला। उम
औ
बेफोरखौ दानि दा दानि समाव जुदि मोजाङै जुदि जोङो प्रिजार्भ खालामनानै बेफोरखौ जों जुदि ट्रेडिसनेल फुड हिसाबै जों बर'नि सिथिइलाव सं नानै जुदि जोङो बेखौ बिस नेस महरै लांनो हायोबा बुहुद मोनसे बुहुद मोनसे मोजां जागोन आरो। औ नुदों बेखौ औ दे होमबा दे औ ओं दे थेंक इउ